हेल' नोंथाङा खोनादोना?
औ खोनादों नोंथां।
दा आं नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन।
औ हरजायो नोंथां।
दावबायनायनि बिखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
दे बिदिब्ला जागायनोसै
दावबायनाय होनोबाथ' जोंहा ओरैजाय जों दाथ' फरायसालिफोराबो जों दाथ' गरम बन्द' मोनबाय नङा होमबा नों थां जायनि जाहोनाव जोङो दायो बे जों गरम बन्द' से दान मोनो जायनि जाहोनाव जों बे से दान मोननायावनो जोङो लोगो लोगोफोर एबा फरायसालिनिनो फोरोंगिरि एबा फोरोंगिरि एबा लोगोफोर फरायसा लोगोफोरजोंनो जोङो गोजान मोनसे जायगायाव दावबाय नो हायो जायनि थाखाय दावबायनायाबो जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथि गोनांथार। गोनांथार नङा होमबा नोंथां?
औ
जायनि जाहोनाव जोङो दावबायनो थांनायाव जोङो गावनिनो रोंगौथिखौसो बारायनो एबा गावनि मिथिनो लुुबैनायखौ मिथिनो मोनो। नुनो नुफेरै बेसादखौ नुनो मोनो जायनि थाखाय जोङो दावबायनो थाङो दावबायनाया जोंनि गोनांथार। मोनसे बुस्थु नुयो जायनि थाखाय जायनि थाखाय जोङो। मिथिनो मोनिखौ बुस्थुखौ मिथिनो मोनो जायनि थाखाय जोङो फरायसालि बन्द' मोनखांनानै जोङो लोगोसे लोगोआव बिदिनो
गोजान बेरायग्रा जायगा जेरै दं होनोब्ला काजिरङा पार्क दङ काजिरङा पार्कआव जोङो नायनो एबा भिजित खालामनो थाङो जायनि थाखाय नोंथाङाबो फंनैसो काजिरङा पार्क आव मा मा नुनो मोनो एबा बेरायनानै फिलिंसा एबा माबारै फैयो नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा
औ आंथ काजिरङायाव थांनायाथ थांफेराखै
औ
होमबाबो नु खोनानाय नुनाय बायदिबाथ बेहाय गोबां जिब जुनार फोर जेरै जोंनि आसामनि मुंदांखा मुथसेल' गं गोनां गान्दा नङा होमबा जोंनि आसामनि बियो मुंदांखा जि माबाना मा होनोमोन बेखो औ मोननो गैयि बेसाद औ बेखौ नुनो मोनो आरो गोबां जिब जुनारफोर दं बेफोरखौ नुनो नुहैनो मोनो
औ
दा मोनसे गुबुन मोनसे जायगायाव जुदि दावबायनो थाङोबा नोंथां नोंथाङा मा मा बेसादा जोंनि जोंनि थाखाय गोनांथि जायो लोगोआव मा मा बेसाद गोनांथि जायो होननानै सानो
ओ जोङो गिबियावनो दावबायनो थाङो थांनायाव जोंनो गिबियावनो जोंनो फरायसालिनि बि बिखय दावबायनो थाङोबा जोङो गिबियावनो लोगोसे बेगआव बहि खलम लांफानानै जे बुस्थु जे जिराद नुयो बेफोरखौ जोङो लिरनानै लाबोनानै एबा सावगारिफोर आखिनो हायो जायनि जाहोनाव जोङो बेरायनानै जोङो गोबां फोर नुयो जेरै जोंनि नेसनेल पार्कनि जोंनि नुफेरनो मोनै दाउ उम जिब जुनार मैदेर गं थसेल' गं गोनां गान्दा मै हारिनि जोंनि आरो बेयाव गोमालां लांनो हमनाय गोबां बेसादफोर नुयो जेरै होननानै बुङोब्ला लांगुर मोख्रा आरो गं थसेल सेल गोनां‌ गान्दा बेफोर जोंनि आसामनिनो जोंनि मोननो गैयै सम्पति बेसाद बेफोरखौ जोङो नुनानै जोबोद जोंनि गोसोआवनो रंजानाय फैयो एबा जोङोनि गोसोआव गोग्गानाय फैयो जायनि थाखाय जोङो गोबां बेरायनो मोनो बेफोर थाङोबा बे काजिरङा पार्कआव मोजां मोजां बेसाद मुवा बेसादफोर नुनो मोनो जायनि थाखाय जोङो जोंहा बेफोरनि थाखायबो जोंनि आसाम हादोरा गोबां फेमास जाना दङ जायनि थाखाय जोङो
लोगोआव लांफायो जोङो लोगोआव गोबां मुवा बेसाद बेफोर मुवा बेसादखौबो जोङो बेफोराव खामानि होगोन एबा खामानिनि आसाजोंसो जोङो लांफानाय जायो जोंहा काजिरङा पार्कआव बेरायहैनो थाङोब्ला बेजों लोगोसे आरोबाव नोंथाङाथ दा फरायसालिनि गरम बन्द मोनबाय नङा होमब्ला नोंथां दायो नों नोंथाङा मा खालामबाय दङ फंनैसो फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
दायो दाथ गरम बन्दनि दिन नालाय जिहे तु गरम बन्द नि समावसो जों नखरनि मानसिफोरजों बिदिनो जमा बह बहाबा थांनो होनबाबो दाथ जोंनाव गोबाव सम दं नालाय दावबायनो थांनो होनबाबो थांनो हा-हागोन
औ
जिहेथु दावबायनाया जोंनि थाखाय जोंनि थाखाय गोनां मोने मानो होननानै बुङोब्ला जुदि जों मोनसे जायगाआव दावबायनो थाङोबा बे जायगानि कालसारनि बिखय बे जायगानि लेंगुवेज रावनि बिखय बेफोरखौबो मिनथिनो मोननाय जायो।
औ
बे जाय बे जे जायगायाव जों दावबायनो थाङो बे जायगानि आबहावानि बिखय मिनथिनो मोननाय जायो।
औ
नि गेजेरजोंनो जों माखासे गावनि एक्सपिरियेन्सबो मोननो हाबाय आरो माखासे गियानबो जों आरजिनो हाबाय।
औ
आरो बिदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा? दाथ' हा-हाज जो हा-हाजो जायगाफोराव थांबा दाथ' दै-दै-दैमा थानायफोराव दै सेर फोराव गोबां माने फ्रेश एयार हावा मोननाय जायोना। जे जिहेथु जिहेथु दा जोंनि आबहावाया एसे माबा जाहांदोंना गुबुंले जाहांदों गारि मथरजों। द दावबायना थांनानै गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो थांबा हाजोआरि जायगाफ्राव दावबायनो थांबा जिहेथु जों फ्रेस यार बारफोरखौ फिल खालामनो हायो। न'खरनि ब बिमा बिफा बिदा फंबाय गासैजोंबो ज' सम स्पेन्ड खालामहैनो हायो।
औ
दा नोंथाङा बबावबाफोर बिदिनो दावबायदोंमोन नामा? बिनि बिखय एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ आंथ' दावबायनो थांनायालाय थांखांबाय गोबां जायगायावनो थांखांबाय आङो जायनि जाहोनाव आङो न'खरनि फेमिलिजोंथ' थांफेराखै जाय होनना थांदों होननानै बुङोबा जोंहा आङो जोंनो लोगोफोरजों बे दावबायनो थाङोबा जोङो गरम बन्द दाथ' गरम बन्द दङ एसे एनैबाबो फरायसालियाव थांनो गदों। जायनि जायनि जाहोनाव जोङो लोगो फोरजों गोजान जायगायाव थाङो जायनि जाहोनाव जोङो माबा मोनसे मिथिनो मोनैखौ मिथिनो मोनगोन। साननानै नुनो मोनैखौ नुनो मोनगोन साननानै जोङो गोजान जायगायाव लोगोफोरजों दावबायनो थाङो जायनि जाहोनाव जोङो बेयाव फेरै बुस्थुफोरखौबाबो नुबोयो एबा मिथिनो गोनांखौबो मिनथिनो मोनो नलेज मोनैखौबो नलेज मोनो गुबुन गुबुननिफ्राय। मोनसे नङा मोनसे खोथा मिथिनो मोनैखौ मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
जाहोनाव जोङो बिनि थाखायनो दावबायनो थाङो बेजों लोगोसे गावखौबो मोनथिनो गावखौबो एक्सपिरियेन्स खालामनो थाखाय एबा गोरों गोरा खालामनो थाख थाखाय जोङो दावबायनो थाङो। जोङो दावबायनाया जोंनि गोबां गोबां इम्परटेन्ट मोनसे बुस्थु बे दावबायनाया जायनि जाहोनाव जोङो दावबायनाय जोंसो मा गा मानसिया गावनि रोंगौथिखौबो मोननो हायो एबा बुजिनो हायो जोंङो फरायसालिफोराव गरम बन्द मोनखांनानै जोंङो गोजान गोज गोजान जायगायाव दावबायनो थांङो जोंहा ओ गोबां बेयावहाय सानसेनि थाखायबो दावबायनो हायो गोबां गोबां साननि थाखायबो दावबायनो हायो सानथाम सानब्रै नि दावबायनो जायनि थाखाय दावबायनाया जोंनि मोनसे गोनांथार मोनसे इसाद आरो बे दावबायनो। दावबायनाय नंङाबानो जोंहा मिथिनो मोनैखौ मिथिनो मोननाय नंङा। दा नों थांङाबो दावबायबाथाय माबायदि फिलिंस मोनो एबा दावबायफेरबायना नोंथांङाबो बेखौ फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांङाबो?
दावबायनायाथ' दावबाय दावबायदोंमोन दावबायनो थांदों थांनाया आंबो बिदिनो फेमिलिजोंथ थाङाखै लोगोफोरजों जों इदिनो ज' लोगोफोर फरायनायजोंल ज' लोगोफोरजों थां थांदोंमोन। जों बिष, दि एसे हा हाजो ओनसोलाव दावबायनो थांदोंमोन माने जेहेथु हाजो ओनसोलफ्राव एसे थान्दाबो जायो नालाय। जायगाफोरा आरो बेनि मा अ हाजोआरि ओनसोलफोरनि थानाय जानाय बेफोरनि बिखयबो एसे मिथिनो होननानै दावबायनो थांनाय जादोंमोन। बिथां, औ नोंथांङा बुंदों।
उम आरो हाजोनि बारहावा एबा नेचारेल मिथिंगायारि नेचारेल गेसानो आलादा जायो नंङा होमबा नोंथां? जोंहा हां लानायावबो उम हां लानायावबो अक्सिजेन लानायावबो जोंहा गोथार गोथार बारहावा मोनो, गोथार अक्सिजेन मोनो, बि फां लाइफां सोमखोर सोमखोर बिफां लाइफांनि गोथार अक्सिजेन मोनो नंङा होमबा नोंथां? जायनि थाखाय हाजोआव दाव बायहैनायाबो जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथि मोनसे बुस्थु आरो जायनि मा जानांगौ होननानै बुङोब्ला दावबायनो थांनानै जोंङो हाजो जायगाया एबा हाजो ओनसोलाव जों दावबायनो थानानै गोबां बेयावबो जोंहा नुनो मोनोनि बिफां लाइफांफोर नुयो। नुनो मोनै मिथिनो मोनै बिफां लाइफांफोर मिथिनो मोनो।
औ औ माखासे मिथिनो मोनै खोथा खौबो मिथिनो मोनबोयो।
नोंथांङाबो हाजोआव दावबायनो थांफेरबायना?
औ थांफेरबाय। जों बिदिनो लोगोफोरजों ज हाजोआरि जायगायाव ओनसोलाव दावबायनो थांदोंमोन। जिहेथु माखासे हाजोआरि ओनसोलफोराव जिहेथु मेसें बोथोराव ब बरफबो गोलैयोना गुसु गुसु जायो?
औ गोलैयो गोलैयो।
आरो दा दैज्लां बोथोरावथ माखासे बेफोराव जेरै दैया गोजौनिफ्राय बोहैबोयो बेफोरबायदि जायगाखौ नायनो माने समायनाबो नुयो आरो लोगोफोरजों जमा थांबा एसे माने मोजांबो मोनो। नखरनिफोरजोंबो थांनांगौ।
नंगौ नोंथां ओ नोंथां दाथ समाबो जाबाय नों नोंखौ लोगो मोननानै गोजोननाय थाबाय फिन आसा खालामो खेनसे उनाव लोगो मोनफिनगोनखौ।
औ औ दे नों बिदिब्ला नोंथां, ओं दे गोजोननाय थाबाय।